औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
आङो ओरैनो दं नोंथां नोंथाङालाय
अ आंबो नै ओरैनो दंथ'यो दा नोंथाङा फ्रि ना होमबा
औ फ्रि नोंथां
औ आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै फनखौ हरनाय जादोंमोन आरो दा नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला मोजां जागोन नामा औ-औ-औ दा आयदाया जाहैबाय जोङो जोंनि गाज्रि हुदाखौ माबोरै गारनो हायो दा बेनि सायाव सावरायनोसै नामा
औ जायो नोंथां
औ दा गाज्रि हुदा बुङोब्लाथ' सुबुं बा मानसिनाव थाखायोआनो गैया होननानै जों बुंनो हाया नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
औ दा बेफोरखौ गारनो थाखाय जोङो मा मा खालामनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा आंनो
औ हागोन नोंथां ओरैनो जों गाज्रि हुदा जों बयनावबो थाखायो। ओ माने
औ
थाया नङा थायो खायफानाव थायो खायफानाव थाया दा जों गाज्रि हुदाखौ जों गारनो थाखाय जों जेब्लायबो माने फास्ट आवनो गिबियावनो जोङो जोङो मोजां लोगोफोरखौ जों गिबियावनो जों सायख'नानै लानांगोन बिदाय लोगोफोरानाखि जाय लोगोफोरानाखि नोंनो जेनबा मोजां गियान होयो एबा मोजां सुबुरुन होयो आरो गाव गावनो जाय लोगोफोरा जेनबा मोजां लामाजों आगान सुरो बैफोरबायदि मानसिफोरजों जोङो ओ लोगो जानांगौ होननानै आं सानो आरो दा जों गाज्रि हुदा होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा बुहुतआनो दङ जायफोरखौ जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया आरो दा जों सासे मोजां जेनबा सुबुं जानो थाखाय एबा मोजां सासे मोजां आखुथायारि जानो थाखाय जोङो मोजां बिजाबफोरखौ जोङो फोज फोरोब फरायनांगोन। जाय नोंनो नोंनि थांनानै थानाय एबा नोंनि आखल आखु दानायाव मोजां आखल आखु दानायाव हेफाजाब होयो बैफोरबायदि बिजाबफोरखौ फरायनांगोन आरो बेनि अनगायैबो जेनबा जों दा जि बाहायबाय थानाय जे मबेल एबा इउटुबफ्राव जों मोदां मोजां बोसोन एबा मोजां मटिभेसनफोर भिडिअफोरखौ नायनांगोन जाहाथे नोङो गाज्रि हुदाफोर गाज्रि हुदाफोर साननाय एबा गाज्रि खामानि मावनो गोसो जानायफोरा गैया जालाङो जों बै फोरबायदि मटिभेसनेल भिडिअफोर खौ जों गेजेर गेजेर नायनांगोन आरो बेफोरनि अनगायैबो उम बेफोरनि अनगायैबो जोङो जेनबा उम जों गेदेर मानसिफोरनि बोसोन ओ जायफोर ओ जायफोर सुबुंफोरा जेनबा मोजां आखुथाइनि मानसि जोङो बैफोरखौ बैफोरखौबो ओ सोलोंनांगोन आरो बेजोंनो लोगोसे जेनबा गावनि सायाव औ माने मोजां माने आखल बे आखलखौ जेनबा मोजां सानस्रिनि गोसोआव साननायफोरखौ जों जेब्लाय बो लानांगोन गाज्रि गोसो जेनेबा गाज्रि साननायफोरखौ होखारनो थाखाय जों मोजां मानसिफोरजों लोगो जानांगोन होननानै आं सानो आरो आ ओमफाय नोंथांनि बायदियैब्ला आ गाज्रि हुदा एबा गाज्रि साननाय एबा गाज्रि आखल आखुफोरखौ माबोरै होखारनो हा गोन एब्ला माबोरै गैया खालामनो हागोन नोंथाङा बिनि सायाव अननानै ओ एसे आङो फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ दा बुंनो थाङोब्लाथ' गाज्रि हुदा नोंथाङा जिहेथु बुंखाबाय लोगो सायख'नायनि खोथा नङा ओमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ दा बेफोरनि अनगायैबो जोंहा माखासे मेरला बा जोबनो गैयै गाज्रि हुदा दङ। जेरै फन बा जानबुं बाहायनाय जानबुंखो बाहायनायाबो जोंहा गाज्रि हुदा खौनो बुंजायो बेखौ गाज्रि हुदा जों जेब्ला बुंगोन जोङो नांनायनि बारा जेब्ला बाहायो अब्ला जोङो बेखौ गाज्रि हुदा बुंगोन। जेरै
औ नंगौ नोंथां
ओरैनो थानाय समावबो जोङो जेबो खामानि दामानि बा जेबो खालामालासे जोङो जानबुं दांबाय थायोब्ला बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा आरोना माने जानबुंआवनो सानसे सम समखौ हगारहरोब्ला जोंनि देहायाबो जे बो लोर सोर गैयै जालाङो बा जेबो मावनो गोसो गैयै जेबो खालामनो गोसो गैयै बिदि जायो
औ नंगौ नोंथां
दा बेफोरखौ गारनो थाखाय जोंङो सिगां मोनसे गल सेट खालामनांगोन आरो जेनेबा जों मानो थाखाय गारनो सानदों बे साननायखौ जोङो गोसोआव बार बार लाबोबाय थानांगोन जोङो बाहेरायाव थांन बाहेरायाव दसे बेरायग्लांनांगोन बा बारहाव हा जानांगोन नंङाब्ला फोथारफोराव
उम
माखासे गेलेग्राफोरजों गेलेनांगोन बा न'नि खामानि दामानि जों मावनानै जोङो बे हुदाखौ गारनो हायो होननानै आं सानो
औ
औ नांगौ समावल' जोंङो जानबुंखौ बाहायनांगौ आरोना जुदि नांनायनि बारा बाहायोब्ला बेयो जोंनि देहाखौ गाज्रिबो खालामो
ओं नंगौ
आरो बेनि अनगायै दंङो जोंहा माखासे जाग्रा जानाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
जाग्रा जानायफ्राबो गाज्रि जेनेब्ला गाज्रि हुदा
जेनेबा सासे सुबुंङा गय जानो जोबोद मोजां मोनो
उम
गय जायोब्ला जोंहा मा मा जायो बेखौथ' मोनथिखायो जुदि जोंङो दैलि सानसेयावनो खनबा सयबार जुदि गय जायोब्ला जोंहा अन्थाइफोर सोमजियोबा हााइफोरा मा आराम जायोबा जोंहा देहानि थाखायनो मानिे गाज्रि आरोना बेफोरो दा बेफोरखौ बेखौबो जोङो माने गारनांगोन आरोबाव जोंहा बिदिनो दंङो गयनि अनगा जोंहा सिगारेट बा गोबां रोखोमनि बेफोर हुदाफोराबो जोंनि थाखाय बहुत गाज्रि दा बेफोरखौ जों बोरै गारनो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना होमबा सिगारेट सोबनाय बा गय जानाय बेफोरखौ
औ हागोन नोंथांङा
औ
ओरैनोथ' जों गाज्रि हुदा होनना बुंलां नोंथाङा जे नों गयो नंगौ माने जोंनि जे लाइमोनफोरनि लाइमोनफोरनियावबो बेफोरबायाददि गोबां जों बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो
औ
दा जेन'बा जों बेफोरखौ गारनो थाखाय जों मोनसे डिसिप्लिन एबा मोनसे आब्रुथिजों अ अ सोलिनांगोन माने जों सानफ्रोमबो मोनसे जों माने फुंनिफ्राय मोनाजासिम उन्दुजासिमाव जों मोनसे टाइम टेबोल एबा रुटिन एबा सानफ्रोमबो जिउनि हाबाफारि मावनाय बे हाबाफारिखौ नों थि खालामनानै लानांगोन जेन'ब्ला नों सा सासे फरायसा बे फरायसाया जेनब्ला माने फुङाव फुङाव जेन'बा सिखारनानै मा खालामगोन ओमफ्राय फुङाव सिखार खांनायनि उनाव मा खालामगोन सिखारखांनायनि उनाव आरोबाव जेन'बा मा खालामगोन जेन'बा फुङाव सिखारबाय ओ मोखां सुबाय मोखां सुनानै लेट्रिन खालामखांबाय बिनिफ्राय लेखा फरायनाय लेखा फरायनानै दसे थानानै ओंखाम जानाय। दा बेफोर ओ बेफोरबायदि सानसेया मोनसे मोजां माने खामानिफोरखौ ओ मावलांबाय थानांगोन आरो नों मोनसे माबा मोनसे बिजि एबा मोनसे मोजां खामानियाव जेनेबा बिजि दोनबाय थानांगोन आरो। अब्लानो नों बेफोरबायदि जेनेबा गाज्रि गय जानाय सिगारेट सोबनाय बेफोरखौ गारनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां। माने नोङो जुदि नों टाइमखौनो नोङो नोङो मा खालामनानै थानो जायोब्ला? जेनेबा नोङो गावनि टाइमखौ जेबो सानालासे मा खालामनानै थानो जायोबा बेबायदि फ्रि थानाय समाव एबा ओरैनो थानाय समाव बेफोरबायदि गय एबा सिगारेट जानाय सिगारेट सोबनाय बुस्थुखौ लुुबैयो आरो जेनेब्ला नोङो ओरैनो थाबाय नालाय मा खालामनानै थागोन? बेबायदि सानफ्लांनानै नैबे बेखौ गोसो खाङो आरो आरो ओरैबायदि जेन'बा मोनसिफोरनाव हुदा दंबावो। जायफोरा सिगरेट सोबो एबा जायफोरा गय जायो। बैफोरबायदि सुबुंफोरा जेब्ला जाखां जाखां लोंखां ओंखाम जाखाङो बे समाव माने हुदा खालामनानै लायो जे माने ओंखाम जाखांनायनि उनाव गय जागोन। गयजों लोगोसे सिकरेट बेबायदि हुदा खालामनानै लायो। दा बेफोर हुदाफोरखौ गैया खालामनो थाखाय नोङो जाखांनाय लोगो लोगोनो नों माबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' थानांगोन। जाहाथे नों बै बुस्थुखौ गाज्रि बुस्थुफोरखौ गोसोखाङा। बेबायदि खालामनानै लानांगौ आरो माने नोङो सानफ्रोमबो बे गारजि हुदाफोरखौ गारनो थाखाय दस्रा खामानियाव माने नोङो बिजि एबा बेस्थ' जानानै थानांगोन आरो अब्लानो नोङो बेफोरबायदि गाज्रि हुदा फोरखौ गारलांनो हागोन एबा गैया खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो आरो नोंथाङा थिग बेहाय बुंनाय बायदि जेन'बा मबाइल बाहायनाय मबाइल बाहायनायाबो जोंनि थाखाय गाज्रि हुदा मानोना जोङो मबेलखौ जोङो मोजां खामानियाव बाहायनायनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानियाव बाहायो जे मबाइलाव गेम गेलेनो जेरै मबाइलाव बांद्राय भिडिअफोरनो मबाइलाव बांद्राय ओ फेसबुक, इन्सटा माने ओ बाहायनाय बेफोरबायदि बाहायनायफोरखौ नुनो मोनो। दा बेफोरखौ खामानि फोरखौ बांद्राय खालामोब्ला। निसय नोंनि लाइफाबो माने इयुनाव माने गैया माने मोजां लामाजों आगान सुरलांनो हाया होननानै आं सानो आरो बेखायनो आं दहाय बुंनाय बादि जेनेबा मोनसे थि आब्रुथि गोनां खामानिजों मावलांनांगोन ओ जेन'बा नोङो ओरैनो बांद्राय थानो नाङा नोङो मबेबा मोनसे नङा मबेबा मोनसे खामानियाव नोङो बेस्थ' थानांगोन अब्लानो बेफोरबायदि मबेल बाहायनाय एबा जानबुं दैनाय खामानिफोरखौ नोङो माने गारलांनो हा गोन आरो नंगौ जामबुं देनायाबो एबा जामबुं बाहायनायाबो मोजां खिन्थु मोजां खामानियाव बाहायोब्ला मोजांसिन आरो जेन'बा जेरै रोखोम जानबुंआव जिरायनाय माब्लाबा समाव निउस नायनाय, माब्लाबा समाव नों रोङि खौ नायनाय इउटुबाव नायनाय बेफोरबायदि बुस्थुखौ खालामनांगौ बिनि अनगायैबो माने गाज्रि बुस्थुफोरखौ अ माने गाज्रि माने बारा बाहायनो नाङा होननानै आं सानोआरो जेनेबा नोङो सापस ओ मोनाबिलियाव नोङो मबाइल नायो जेनेबा नों रेखा फरायनाय समाव मबाइल नायो जेनेबा लेखा फरायनाय समावनो जेनेबा मा बुस्थुखौ हाया मा बुस्तु जेनबा नोंनो नांगौ बेखौ नायदो नायखांनायनि उनाव दसे थाखांनायनि उनाव नों जाखां लोंखां थाबैनो उन्दुनांगौ अब्लानो नोङो जामबुं बाहायनायखौ बन्द' खालामनो हागोन आरो
औ बेनिखायनो आं सानो औ
औ बुं दे नोंथां
मानि जोङो गावबा गाव मोनसे हेबिट प्रेक्टिस खालामनांगौ आरोना होम प्रेक मानोना प्रेक्टिसजोंसो गासिबो जालाङोबा खालामदावै खालामदावै बो मानि मोनसे गाज्रि हुदाखौ जोङो गारलांनो हायो बेनिखायनो सानफा एफा सानफा एफा खालामलांनो नाजायोब्लानो माने हारसिङैनो बे गाज्रि हुदाया जोबलांखागोन आरो
ओ नोंगौ नोंथां
दा नोंथां समाबो जाबाय नोंथांनिफ्राय आं मोन्थिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ नंगौ नोंथां आंबो बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथाङा जे आ बेफोर टपिकनि सायाव रायजलायनानै जेनेबा नोंनिफ्रायबो आं आ मोजां इनफरमेसनखौ मोनबाय आरो आंनिफ्रायबो मोजां इनफरमेसनखौ मोनबाय आं जोबोद गोजोन्नाय मोनदों नोंथां
बिदिब्ला गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थोंनो नोंथां दे